नोंथा नोंथांनाव मोनसे कुइसन सोंनो हागोन नामा आं?
हेलौ।
हेलौ। नोंथाङा ओरैनो दं नामा?
अ'।
नोंथाङा ओरैनो दं नामा?
औ।
औ। औ।
नोंथाङा ओरैनो दङ नामा?
औ दों।
आङो दङ।
बुं।
नोंथाङा ओरैनो दङ नामा? अ।
औ दोङो।
नोंथांनाव मोनसे कुइसन सोंनो हागोन नामा आं?
औ हागोन।
बर'फोरनि। जाग्रानि सायाव एसे खोन्थाना होलाय नोंथाङा।
जागोन। बर'फोरा गोबां बेसाद जायो जेरै बर'फोरा बिजाबाव लिरजानाय जाग्रा बेसाद जेरै नाफाम जौ बिदै अमा अमा सावनाय अमा गोरान जेरै बायदिसिना बेफोरखौ। जायो आरो ना। ओम बेफोरो बर'फोरनि बिजाबाव लिरजानाय जाग्रा बेसाद। बेफोर गुबै आदार आरोना बर'फोरनि जेरै फोरबो फालिथाय हाबा कास बेफोराव बेफोरखौ बाहायनाय जायो जानायफोरखौ अमा बेदरा गुबै आरोना।
औ।
जों बिदिनो अमा बेदरफोरखौ जानानै मोजां मोनो आरोना जानानै मोजां बेनिखायनो बे जोंनि गुबै बिजाबाव लिरजानाय जेरै नाफाम नाफामखौ बानायनो थाखाय जोङो जेरै नाखौ ना फिसा ना फिसाखौ फुख्रिनिफ्राय दैखांनानै थबसियाव देनानै देनानै बेखौ जोङो लारु बायस लारु बायसा बानायनानै बानायो आरोना आरो नोंथांनियाव बेलेग मोनसे।। कुइसन सोंनो हागोन नामा? हेल नोंथां। हेल' नोंथां। अ
अ हागोन
औ नोंथाङा बुंलाय ओरैनो बर'फोरनि नखरफोरखौ बोरै सालायलाङो।
जेनेबा दा ओं ओ नोङो जेनेबा ओंखाम संनाय मानाय जानायफोरफोरखो जेनेबा हिनजावफोरनो लाबनानै होगोन आरोना। ओमफ्राय न'खरखौ मोजाङै नायबानो जायो। बेबायदिनो आर'
बेफोरबायदिनो जों बायदिसिना मुवा बेसाद फिसिनानैबो सालायलांनो हायो आरोना। जेरै अमा फिस फिसिनाय बोरमा फिसिनाय बायदिसिना। मोसौ बोरमाखौ। फिसिनानै जों फाननानै गोबां रां मोनो। बेफोरजोंनो जोङो। बर'फो फोरा बर' बर'निफोरा न'खरखौ सावहायलांनो हायो आरोना जेरै दा दैज्लां बोथोराव आबाद। मावनाय। दैज्लां बोथोराव आबाद मावनानै आबाद मावनानै जोङो जेरै माइ माइनि आबाद मावनानै जों गोबां माइ मोननो हायो आरोना बेफोरखौ फाननानै जों गोबां रां आरजिनो हायो। बायदिसिना आरो जेरै मोसौ बोरमा ला नानै मोसौ बोरमाखौ फाननानैबो जों गोबां रां खामायनो हायो आरोना।
औ नंगौ
बिदिनो जों दा मोसौ बोरमा लानानैबो नखरखौ मोजां सालायलांनो हायो मोसौ बोरमाखौ लाब्लाबो मो मोजां जायो आरोना हरसेल लांनायाव गोबां हेफाजाब मोनो नांगौ समाव बेफोरखौ फाननानै फैसाफोरखौ बाहायनो हायो मोजां खामानियाव आरो बेनि अनगायैबो जोङो दैज्लां न'आव बेलेग बोथोरफोरावबो जेरै आलु आलु टमेट' बायदिसिना आबाद मावनानै जोङो बेफोरखौबो आबाद मावनायजों मोजाङै बेफोरखौ फाननानैनो बेफोरखौ फाननानैबो जों गोबां रां आरजिनो हायो आरोना नंगौना नोंथां? बिदिनो जेरै बायदिसिना आबाद फिथाइ सामथायाइखौबो जोङो गायनानै बेफोरनिफ्रायबो गोबां फैसा मुलाम्फा खालामनो हायो आरोना जेरै थाइजौ लिसु बेफोरबायदिखौबो गायनानै जोङो बेफोरनिफ्रायबो मोननो हायो आरोना बेफोरनो आरोना आरो जोङो गोबां जायगा दावबायनोबो थांनो हायो। जेरै गोबां जायगा दावबायनोबो हायो जों गुबुन गुबुन जायगायाव थांनानै गोबां मिथिनोबो नुयि बाथ्राफोरखौ मिथिनोबो हायो आरो ना नोंथाङा अबाव अबाव दावबायनानै फैखो?
जेनेबा दा अरुणाचल सिक्किम बेफोरबायदि जायगायाव आं गिदिंना फैबाय।
उम
बिनो आरो
उम आतसा जायगाफोरा नायनायाव जोबोद समायना मोनबा
समायना बहुद जोबोद समायना।
उम आदसा जों औ बिदिनो गिदिंनांगौ आरोना जोङो जों मोजां जायो इफोरो गिदिंनानै मोनसे एक्सपिरियेन्स लानो हायो आरो ना जोङो नुफे नुफेरि जायगाखौ नुनो हायो।
औ।
जायफोरनि जानाय लोंनायनि बागै आरो जोंनि कालसारनि बागै बायदिसिना जों मिथियो आरोना गिदिंबाय थाबा थाबोला। बेनिखायनो सम सम थानायावनो एसे एसे गिदिंथिंबाय थानांगो आरो ना। ओम उम
नोंथांनाव मोनसे कुइसन सोंबावनो हागोन नामा?
औ हागोन हागोन
जेनेबा नोंथाङा मा जाना मोजां मोनो मोनो
आङो ओरैनो अमा जानानै मोजां मोनो आरोना अमा
औ
औ ओम अमाखौ बिदिनो जों अमाफोरखौ जाबाय जाबा जायो आरोना अमाया जोंनि गुबै आरो अमाया जोंनि हाबा गासफोराव बाहाय जानाय बा मोजां बेदर आरो ना बेनिखायनो जोङो बेफोरखौ जाना मोजां मोनो। गुबैबो होनजायो जेनेबा जों न'खर न'खरफोराव माबा मोनसे खरमा जाब्ला जोङो अमा बेदरखौनो बाहायखायो आरोना।
औ
ओम बेनिखायनो अमा बेदरखौ जाना मोजां मोनो। नोंथाङा मा जाना मोजां मोनो?
आंबो बेफोरबायसानो अमा जानो मोजां मोनो आंबो
आतसा उम उम
नोंथाङा म नोंथाङा माव माव गिदिंना फैखो?
आं औ आङो बारा गिदिङाखै आरोना जों ओरैनो खाथि दा बाक्सायाव थानाय सुकि, दारागाव फोरावनो गिदिंना फैबाय आरो ना ओम ‌। ओम बेफोरावनो थांनानै जोङो मोजां आरो ना जायगाफोरा नुनायाव मोजां एकदम समायना मिथिंगायारि जागा बेफोरो। बेहाव थांनानै जों बिराद मोजां मोनबाय आरो। ओ बेफोरावबो थांनांगो ओम बिदिनो आरोना मानसिफोराबो सम थानायावनो गिदिंथिंबाय थायोब्ला मोजां जायो आरोना।
औ।
ओम। नोंथां -नोंथां -नोंथांमोननि नखराव सोर सोर दं?
जोंहा नखराव जोहा आइ बो आइ दङ' बाबा दङ'। आरो आब' दोङो।
उम। नोंसा जेनेबा नखरखौ बोरै सालायलाङो?
औ।
ओरैनो दाउ अमा बोरमा फिसिना बिदि सोलिलांदों नामा?
औ जाहा जाहा फादारा थितसार जेनेबा ओमफ्राय इथिं मोखौबो दङ'। अमाबो दङ'। बेबायसानो सोलिलाङो।
औ।
ओमफ्राय न' नोंस्रा नखराव? कैजोनसो दङ?
अ जोंहाबो ओरैनो एसे साब्रै साबा दं जोंहा बिदि आबाद मावनानै सोलिलाङो आरोना। जेरै
औ।
दा दैज्लां बोथोराव माइनि आबाद मावनाय मेसें बोथोर जुखामफोरनि आबाद मावनाय बिदिजोंनो सोलिलांनो हायो आरोना।
औ।
ओम।
जोबोद मोजां कुइसननि फिननाय हो फिनदो नोंथाङा।
ओ बिदिनो जोङो दाबायदि आबाद दा आबाद मावनाय बोथोराव जों गोबां आबाद मावो आरोना।
औ।
जेरै माइ जोसा माइब्रा माइ गायनाय बायदिसिना। माय दा दासान्दि जों बिदिनो मावगोन बोथोर सोलिगासिनो नालाय बेनिनो खामानि सोलिगासिनो थायो आरोना जेरै खोथिया खोथिया गायनाय खोथिया फुनाय बायदिफोर एफोरनो आरोना ओम। जेरै जों दा दैज्लां बोथोराव खोथिया फुनानै हाजिरा मावनानै फैसा खामायनो रां आरजिनो हायो।
औ।
न'खरखौ जालांनो हायो आरोना।
औ।
नोंथांमोना नोंथांलाहा आबाद मावो ना मावा?
जाहा आबाद मावो मावनाया। दा आदाया जेनेबा माइ गायनाय आ इफोरबायदि
दे होनबा न' नोंथां समाबो बावबाय।
औ।
उम दे।
दे।